हेलौ नोंथां नों नोंथाङा खोनादों ना हेलौ नोंथां नोंथांजों दसे सम रायज्लायनो हागोन हागोन नामा
औ हागोन हागोन
नोंथाङा आंनो बर'फोरनि मागो दमासिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ औ औ हागोन
फोरमायलाय
औ औ मागोआ जोंनि मागो एबा दमासिया माने जोंनि बर'फोरनि
औ
माने मोनसे रंजाथाइ फोरबो
औ औ
औ आबाद गाहाय हारि बर'फोरनि माने बियो मोनसे आबादजों लोब्बा थानाय फोरबो मागो एबा दमासिया
औ औ
माने दैज्लां बोथोरनि आबादनि फसलखौ माने न'वाव थिसनखांनायनि उनाव बै मागो फोरबो खौ खुंनाय जायो
औ नंगौ नोंथां
बे फोरबोखौ पुस दाननि
अ
थाहर आरो मागो दाननि गिबि सानखौ हमनानै सानथाम सानब्रै हालागै माने खुंनाय जायो बै मागो दमासिखौ बे मोन बे दाननि गेजेरावनो माने
ओ ओ
भुटाननि बै गेजेरावनो
औ
सम ओ जायखौ माने एसाम माहोनो असमियायाव माने दमाहि बा दमासि बुंनाय जायो बै जोंनि बे मागो रंजाथाइ फोरबोखौ
अ
औ माने बुंनाय जायो दे माने दमाहि सुदबनि फ्रायनो जोंनि माने बै बर'आव बे फोरबुआ दमासि मुङाव फैदों। मागो दानाव माने बै जानाय फोरबोखौ बर' फोरा बांसिनै मागो होननानैबो बुहुद माने मख'लाङो आरो मागो फोरबुआ बुङो मागो फोरबो होननानै माने बुङोब्लाथाय जोंनि बै रंजा मोसानि सोलाय माने जानाय लोंनाय
औ औ
मोसानायनि सोलाय माने जानाय लोंनाय आयदयासो माने बै मागो फोरबोआव बांसिन जायो
औ ओ।
समाव जोंनि माने बर' रायजोआ रायजोआव मिथिनाय बायदिब्ला माने जौनि जे बे फुखुर्रि होननानै बुंनाय जायो बिसोरो ओंखामनि आलि बेदर आखायनि जानायनि फारि होननानै
औ औ।
मानि। बै फोरबोखौ बयनिबो न'खराव माने बेबायदिनो जानाय लोंनाय फिथा आरो बेबायदि बेदर अमा जेरैबायदि बेफोरबायदि जेरैबायदिहाय आरो फिथानि बायदि बायदि फिथा खालामनाय जायो जेरै फिथा सिथाव लारु सौराय आरो बायदि बायदि बायदि फिथा बेखौ पस्ताननि बै जोबथा सान न'खराव
औ।
फोरा माने फिथा गुन्दै देनाय जायो माने बै मागो फोरबोआव आ जेरैबायदि उवाल दङ गाहेन एबा दिंखि बाहायना माने गोदान संग्राय बा खादा
ओ अ
बाहायना अन गुन्दैखौ देनानै
अ अ
दा सावन' थियारि खालामना लायो। गिबियावनो ओमफ्राय फि थानि थाखाय जेरैबायदिहाय सुसा माइरं दङ बेखौ माने सि थाव खालामो सिथाव ओमफाय लाद थौनि थाखाय दङ माइब्रा माइरं बाहायनाय जायो जोङो।
औ अ
ओमफ्राय आरो खायसे गामिफोराव माने माइब्रा माइरं माइरंनि स' सबाइ
अ अ औ औ
ओमफ्राय एवनानै बिख खौ गोन्दै देना बेखौ सावराय गोरान एबा बै सावराय फिथर बानायो।
औ औ
औ बै माइब्रा माइरंनि सावरायखौ हमो। हमग्रोना लायो ओमफ्राय ना एवो माने बेनिफ्राय हासुं फि थाबो हासुं फिथाबो माने बानायनाय जायो बै मागो दमासियाव।
अ औ नंगौ नोंथां।
औ ओ बे हरनिफ्रायनो माने फिथा ओ सिथाबखौ सावजेननाय जायो। बै माबानिफ्राय उम संक्राति खालि बुङो बुंनाय जायो।
औ औ
औ संक्रान्ति खालि बुंनाय जा जायो बि
उम उम अ अ
औ ओमफ्राय फिथा सिथाब बानायनायनि अनगायैबो माने बे जे मागो बा एबा दमासे बुंनाय जायो बेयाव माने फुजाबो फुजिनाय जायो आरो औ ओमफ्राय ना उनावहाय बै माबाख आबाद जाय आबाद हारिनि बर'फ्रा गाहाइ हारि नालाय ओंखायनो माने बै ओ गोदान आबाद फसलनि जे बे जाग्रा मुवा बेखौ माने बै मागो खालि बै गोदान जाय माइख' बाख्रियाव दिखांना दिनोना? एखौ बै इ दमाहि खालिसो माने दिहुननाय जायो आरो
अ अ अ
फोरनि अनगायैबो माने बै सिबिं दङ दालि लद ओ बिनिफ ओमफ्राय बेफोरखौ रुनानै मोसौनोबो माने जाहोबावो आरो
औ अ अ अ अ ओं
ओ बिनि अनगायैब बो माने जाख जाग्रा लोंग्रा मुवा बेसादखौ माने आनानग'साय जेरैबायदि जोंनि बाथौ बोराइ आरो थैना थांखांनाय न'खरनि मानसिफोरनि मुङै बि हराव माने बाउग्रोनाय जायो। बिनि अखानायै फुङावसो मानसिफ्रा माने बेफ बेफोर जाग्रा लुंग्रा मुवायाव आखाइ होजेननाय जायो आरो। औ। मागोनि गिबि सानखालिनो न'खरनि बयबो दुगैस स्रां लुबैस्रां खालामनाय जायो।
ओ ओ।
ओमफ्राय सान ओंखारनाय लोगो लोगोनो। दैसा बिलौफोराव दुगैयो बा बै समाव अर सायो ओमफ्राय दुगैखांनानै अर सायो गोजां बोथोर नालाय।
औ औ।
बेनिफ्राय दाउसा सिला दाउसा सिला नुनो नुनाय लोगो लोगोनो माने आगोलावनो दाउसा सिला नुनायनि आगोलावनो माने दुगैनायनि नेम दङ होननानैहाय बै मागो दमासियाव फोथायनाय जायो आरो।
अ अ अ।
माने आरो दुगैनायखौ दाउखा सिलाफोरा नुब्ला माने बादुला जायो होननानै फोथायनाय जायो बै मागो दमासिखौ लानानै औ। बिनि उनाव बै दुगैस्रां लोबैस्रां खालामनानै गुसुआव दुगैनानै बेलारूम बेलागुरनि अर। सावना मोरगिरा एबा नोरजियाफोरा रायखाङो होनना साननाय जायो। माने बै मागोआव जोंङो बेलागुरबो सा सावनाय जायो।
औ औ औ नंगौ नोंथां। उम।
एै बे मागो फोरबोनि मख'जाथाव मोनसे आयदायानो जादों बाख्रि सोरगिदिं इन्जुराव थानाय गोरबोनि गोथां लिरस सननाय बुंनाय जायो। औ बे हाबाखौ मागोनि गिबि सान फुंनि सान ओखरनाय आगोलावनो मावनाय जायो।
अ नंगौ नोंथां नंगौ। उम।
औ बेबादि बिनो माने खालामब्ला बिमा माइनावआनो बायजोआव ओंखारलाङा होननानै बिसोरनि गेजेराव फोथायनाय दङ।
ओ औ नंगौ नोंथां नोंगौ।
साननिफ्रायनो बाख्रि माइनाव अखाफोर आखाइ होनायनि नेम बर'फोरनियाव माने नुनो मोना गैया। औ मागनि गिबि सानाव फुंबिलियाव माने दाउखा सिला नुनाय आगोलावनो जे
उम उम।
फिथाइ थायग्रा बिफां लाइफांफोराव माइ जिगाब खास'ननायनिबो बर'फोरनियाव नेम दङ होननानै फोथायनाय जायो।
अ।
औ बेबायदि खालामोब्ला माने फिथाइ थाइनो रोङै बिफांफोराबो फिथाइ थायो होननानै फोथायो।
अ औ औ
औ बाथौ धोरोमारिफोरा बेयाव दाउला दाउ बोलि होना बाथौ गुदियावबो मागो फोरबोनि मुङै स बावउनाय जायो औ औ दे होनबब्ला बिदिब्ला नोंथाङाबो मागो फोरबोनि सोमोन्दै एसे बुंनो फोरमायनानै होदो।
ओ मागो नि सोमोन्दैथ' नोंथाङा गोबां गुवारै फोरमायनानै होबाय। मागोआ मघो फोरबो बियो बरफोरनि मोनसे दोरों फोरबो होननानै जोङो बुंनांगोन। जायखो बरफोरा आबाद आरो मिथिंगाजों सोमोन्दो लाखिनानै सिबिबोबाय थादों। बेयो मोनसे आबाद जों सोमोन्दो थानाय फोरबो होननानै जोङो बुंनांगोन। नंगौना नोंथां?
औ औ नंगौ।
बियो माइ आबाद दिखां नायनि उनाव मोनसे रंजानायनि मोनसे फोरबो हिसाबै बे फोरबोखौ जोङो खनो हायो बे मागो फोरबोआव गावनि मावनाय मावनाय आबादनिफ्राय जि मोननाय फिथाइ बेखो लानानै रंजानाय मोन मोनसे फोरबो होननानै जोङो मुंख'नो हाग हायो आरो
औ औ औ
बोआव बरफोरा फिथाइ बेदरै जौयै जायफोर खौ जों बाहायनायखौ जों गोदो गोदायनि फ्रायनो नुबोदों आरो बाहायबोबाय थादों बे फोरबोआव नोंथाङा जि बेलागुरनि जि बाथ्रा बुंबाय बे बैलागुर न' लुनाय बेयो मोनसे दोरों गियान बर'फोरनि मोनसे दोरों गियान होननानै जोङो बुङो ओ जाय दोरों गियानखौ बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्राय फ्रायनो सोलिहोबोबाय थादों मोनसे इसो इयुन फोलेरनि उनाव गुबुन मोनसे फोलेरसिम
औ औ औ
मागो दमासिनि सोमोन्दै जोङो बेफोरखौनो जोङो मोननो हायो नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायबाय बे फोरनो अब्ला नोंथांजों दिनै बेसेबांखिनियानो दोनथ'नोसै नामा?
औ औ जागोन बिदिब्ला नोंथां दिनै दोनथ'नाय जाबाय औ